नोंथां खोनादों ना? ओ गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय नोंथां
औ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम आरो नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय थाबाय
औ जोबोद जोबोद साबायखर नोंथां दा नोंथाङा मा खालामगासिनो
आं नोंथां दायो ओरैनो जिरायगासिनो दं
आदसा नोंथाङा मोनाबिलिनि जेरावबो बेरायनो थाङाखै नामा?
माने बे साननैसो एसे अखा होगासिनो दंना एसे हाब्रु हाब्रु जोना दं बेनिखायनो बे साननैसो एसे बेरायनाय बिदि जायाखै नोंथाङा मा हगासिनो दं होनोमबालाय?
आं दा नै जोंनि गामि खाथियावहाय मोनसे ओ टाउन दं नालाय बे टाउनावनो आङो दसे सम बेरायनो होनना फैदों आरो
अ अ
ओमफ्राय बिदिनो माने समखौ ओ सुजुग बा खाबु मोननायनि थाखाय नोंथांजों आङो दसे मोन नैसो आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानै फनखौ खालामनाय जादों आरो नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां आं दायो सम होनो हागोन
बिदिब्ला सावरायलायनोसै आयदानि सायाव जिहेथु दाथ' गायनाय फुनाय सम नङा होनबा गासै गामि बा ओनसोलफोराव गायनाय फुनाय समा जोबनानै थांबाय बा दा जागासिनो दं। आरो जोबनोबो थांगासिनो बे बिथिङाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बा गामि ओनसोलाव माइ गायनाय दा खोथिया फुनाय दुब्लि फोथारानि खामानि बेफोर माबायदि सोलिगासिनो नोंथाङा एसे फोरमायना होबानो जाबाय
औ नोंथां दायोथ' बांसिनानो गायजोब्बाय थेवब्लाबो जाय बे फोरहा एसे दै हा गोथौ एसे दैनि एसे असुबिदा थायो ना एसे एसे दायो गथ' हाफोरनिया एसे गायगासिनो दं। आरो जायफ्रा माने हाफोरा एसे बांद्राय दं बिथांमोनहा एसे गोबाव बिथांमोनहा एसे गायगासिनो दं आरो बुंनो थांब्लाथ' बांसिनानो दायो गायखांबाय आरो। बेखियानोसै आरो
औ जोंनिथिंबो बिदिनो फ्राय गायखांजोब्बाइयानो जितु दुब्लि फोथाराव खामानि बे खामानियाथ' नैबे बोथोरनि समाव बिदिनो माइ गायनायखौ खोथिया फुनाय खदाल जावनाय हालेवनाय बिदियानोमोन नालाय बेखिनि खामानिफोरफोरखौ एसे जोबस्रांनाय नुबाय आरो ओ‌ नों नाथाय दा खायसे खायसेया मावगासिनोबो दं। बिदिनो खायसे खायसेया जोबस्रांबाय आरो आरो जोबनोबो थांगासिनो साननैसो उनाव जानो हागौ जोबसिगोन आरो।
औ औ औ दायो होमबा नोंथाङा मा खालामसिनो दं?
आंथ' दा ओरैनो जोंनि टाउनावनो दङ
औ औ औ
औ खोनादोंना
अ नोंथाङा खोनागासिनो न
औ दे बुंलाय
औ बेसो आरो बे साननैसोथ' एसे मा होनो बोथोराबो गाज्रि जोंनिथिं हाब्रु
औ
बा बिदि जेरावखि जाया थांनो होनबा थांनो हाया नोंथांमोनथिं बोथोरा माबायदि
बोथोराथ' दा जोंनिथिं नै दाखालि बावै साननैसो सिगां माने जोबोद गरममोन आरो जोबोद सान्दुंमोन औ बिदिनो सान्दुंनि थाखाय खायसे खामानिफोरखौ मावनो हायाखैमोन बिदिनो माने खामानि मावनायफोरावहाय असुबिदा नुजाथिदोंमोन आरो सान्दुंनि थाखाय माइफोरखौहाय मोजाङै गायनो हायाखैमोन ओ बिदिनो हाल खदाल जावनाय एवनायफोराव जोबोद खस्थ' जादोंमोन आरो
औ
औ बेबायदि जेंनाया नुजाथिदोंमोन नोंथाङा दावराव खोनादों नामा
मा बुंखो नोंथाङा आं बुजियासै
नोंथाङा दावराव खोनादों नामा
औ इसे माखौबा हनाय बायदि माखौबा बेन्स माबा बिदि बाथाम साथाम होनाय बायदि एसे खोनादोंमोन
आंनि सोदोबखौथ' मोजाङै खोनादोंना
औ औ नोंथांनि सोदोबखौ खोनागासिनो
थिगैनो दं बिदिब्ला औ नोंथाङा ओ नोंथांनि न'खराव माइ गायनायफोर दंना गैया ओरैनो फोथार
औ जोंहाथ' न'आव दं फोथाराव जोंहा माने जोबहैबायनो एसे माने हमना ला खोथिया थोलि होनोना जों माने जा अ अ जेराव जों खोथिया फैयो फैयो औ बि औ बेखिनियाल' दं आरो बांद्राय गैया दब्लाइनि दब्लाय थामसो बेखिनिखौ गायबा जोंहा जाजोबनोसै आरो
औ औ जोबोद मोजां ओरैनो नों बिथांमोननि ओनसोलावहाय माइ जिथु माइ गायनाय बे माइ गायनाय बिथिङाव मानसिफोरनि जिथु बिहोमा माबायदि ओरैनो मोजां बयबो गायो न'खर न'खर ना एसे खम बिबांनि गायो
औ जोंहाथ' दा गामि जिहेथु गामि ओनसोल दा बांसिन सुबुङानो माने आबादारि बा आबादजों माब्ला लोब्बा लाखिग्रा सुबुं बेखायनो माने जानो हागौ दा माने समनि जाहोनाव दा हमना ला खायफा खायफा मानसिया साख्रि मावो बा गोजानाव थायो थेवब्लाबो बिथांमोनहा माने गावनि हा दं गावा मावाब्लाबो माने हमना ला खामला बा हाजिरा लानानैबाबो मावो आरो जोंहा गामियाव माने बयबो गायजोबो आरो बुंनो थांब्ला बयबो मायखौथ' अ माइखथ' बया बयबो गायो अ
बिदिब्ला नोंथाङा बे समाव माबाफोर जुदि सोंथि जाखांदोंबा नैबे बोथोरखौ लानानै बा नैबे समखौ लानानै गायनाय फुनाय बोथोर बेफोरखौ लानानै माबाफोर सोंथि जाखांदोंबा आंनाव सोंजागोन दे नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां दाथ' नोंथाङाथ' आंखौ जोंखांबाय दि जोंनिथिं बिदि आबादनि दा आबहावाया माबायदि बा माबायदि सोलिगासिनो दं अ आंथ' बुंहरबाय‌ नोंथांखौ दा आंबो नोंथांनिफ्राय अ नोंथांनिफ्राय मिथिनो सानगोन नोंथांमोननि बिथिं माने दायो माबायदि माने बोथोरा बा गायनाय फुनाय माबाफोरा माबायदि माने जोब्बायना जोबा बा नोंथांमोननि बिथिं दायो माबायदि थासारिया माबायदि बेखौ मिथिनो लुबैयो आं
औ बिदिब्ला आङो बे समाव नोंथांनो फोरमायनो मोननानै बा फोरमायनो थां नानै जोबोद गोजोन्नाय मोनदों खाबु होनायनि थाखाय साबायखर ओ
औ
जितु जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय गायनाय फुनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामियाव नुनाय गंफ्रोमबो न'खरानो गावबा गाव माने माइ ओ फोथार दं आरो माइ गायनाय ओ बिहा दुब्लि फोथार बिदि दङ आरो जोंनावहाय ओरैबायदि माने मुखुब जायो दैज्लांनि समाव बाहाय माइ गानाय समाव ओरैबायदि माने जोबोद मुखुब जायो आरो गावबा गावनि माइ फोथाराव माबायदि जि रोखोमनि माइ गायनो हायोब्ला मोजां जागोन बेफोरबायदि साननाय बा थिरांथा जानाय थियारि जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ-औ-औ नोंग ओ नंगौ खोनागासिनो
ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि माइ गायो जेरै बायसुमुति आसु माइ खुरमा माइ बिदिनो जोसा माइब्रा बेफोरबायदि माइखौहाय गायनाय खौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि गामि ओनसोलाव बेबायदिनो दाथ' नै दाखालि थांनाय साननै सानथामसो सिगां बा सप्तासे सिगां दुब्लि फोथारावहाय ज' ज' बोराय बुरै गथ' गथाय न'खरनि बिमा बिफा लोगो नांनानैहाय माने दुब्लि फोथाराव ज'नो माइ गायहैनाय खोथिया फुहैनाय खदाल जावहैनाय बिदिनो हाल एवनाय बेफोरबायदि दुब्लि फोथारखौहाय जोबोद समायना नुदोंमोन आरो जोंनि गामिनि
औ-औ नंगौ नंगौ
बिदिनो फुं जाबानोथाय माने फोथाराव थांनो रेडि जायोबा थियारि जायो आरो फोथाराव थांनानै मिनिलायनाय गावबा गावनि सुखु दुखु रायज्लायनाय बेफोरबायदि गायनाय फुनायनि गेजेरजोंनो रायज्लाय लांनायखौ नुनो मोनदों आरो जोबोद समायना मोनसे नुथाय समायना मोनसे नुथाय जायो आरो जोंनि दुब्लि फोथारावहाय बे दैज्लांनि समाव औ बिदिनो माइ साय गायखांनाय सम जेब्ला थांगोन बे सम थांखांनायनि उनाव जोङो गावबा गावनि जितु न'खरनि खामानि मावनाय बेफोराव जों मुखुब जाफिननायखौ नुनो मोनो
औ औ नंगौ नोंथां
जोंनि गामियावहाय जोबोद मानसिफोरा गोरोबलायनानै मिलायलायनानै थायो बिसोरो गावबा गाव खामानियाव हेफाजाब होलायो जेरैबायदि माइ गायनाय बिथिङावनो जानो हागौ खायसे खायसे गामियाव बा जायगायाव माइ गायनायनि मुङाव सानसेयाव थामजौ ब्रैजौ रां लायो नङा होमबा
नंगौ नंगौ नोंथां नांगौ
बे बिथिङावथ' जोबोद खरसा जायो नङा होमबा बिदि सासे सानैजोंथ' माइखौ गायनो हाया नालाय
उम-उम
खेबसेनो जोङो साब्रै साबा लिंनांगौ जायो बा दसजन लिंनांगौ जायो जि जोन जिबा जोन बिदि लिंनांगौ जायो अब्ला जों खमैबो माने सानसेयाव नैरोजा थाम रोजा बिदि खरसा जायो आरो
नंगौ नंगौ
जायोब्लाथ' जोङो बेखौ साननानै जोंनि गामिनिफोरा रायज्लायनानै मा खालामो गावबा गावनि सुबिदा जानायनि थाखाय हमनानै ला जोंहानाव दिनै गायनो दं आरो
औ
जोंहानाव गायनो दंब्लाथाय माने गुबुननि हमनानै ला साथाम साब्रै फैबाय गायनो थाखाय बिसोरो जोंनाव ओरैनो गायना होगोन आरो जेबो रां लायालासेनो ओमफ्राय फिन माने आंनि न'खरनिफ्रायबो सासेबा सानै थांनानै बैसोरनि न'खराव फाला बदल गायना हैनांगोन आरो अब्ला रां होनो खारग'लायबाय बिसोराबो जोंहानो होनांला आरो जोंहाबो बिसोरनो होनांला बेफोरबायदि सुबिदा खालामना लानायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ जोंनि बेथिंबो बिखौ नुनाय जायो बेखौ जों खावरि जानाय होननानै होनो आरो। अ
औ बुंलाय नोंथां।
औ औ नोंथाङा खोनागासिनो दं ना?
खोनादों आं खोनादों।
नोंथाङा नोंथाङाबो अ अ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि बेथिंबो बिदिनो जायो बिखौ जोङो खावरि जानायनानै होनो आरो।
औ सावरि बा खावरि जानाय होनना बुङो औ
अ औ
जियानो जा नोंथां समाबो जाबाय नोंथां। नोंजों रायज्लायना जोबोद मोजां नांबाय गोजोन्नाय थाबाय उननि समाव बिदि लोगो मोनज्लायगोन सावरायज्लायनो। खाबु मोनगोन होनना आङो मिजिंथिबाय नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंथांनिसिमबो जोबोर साबायखर।
औ बिदिबा दोनथ'नोसै नोंथां ना?
अ दोनथ'नोसै दोनबाय।